औ।
औ खोनादों।
बिथांजों एसे दैमा दैसानि बागै सावरायनो सानदोंमोन।
औ हागोन।
औ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा एसे दैमा दैसासानि बागै।
औ हागोन जि। जोङो दैमा होनो। अब्ला जों मिथियो बेयो दैमाया जोंनि गामि। ओनसोलफोराव थायो। आरो बे। दैमानि गेजेरजों। जोंनि बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो सहाय लागासिनो। दङ आरो बे दैया जोंनि थाखाय जोबोर गोनां। जेरैहाय जोंनि बर'फोरा जि सुनो थाखाय दैमायाव थाङो आरो मोजाङैनो। दैखौ। दैमायाव थांनानै जिखौ सुनानै। मोजाङै फोराननानै लाबो। यो आरो बेजों लोगोसे जोंनि बर'फोरा दैमायाव थांनानै गावनि जि लेथ्रा जानाय बेफोरखौ साफा खालामो आरो बेजों लोगोसे मोजाङै दुगै नानै साफा जायो बेखौ जोङो नुनो मोनो आरो जों दैमानि गेजेराव दैमायावबो नायोब्ला जों नुनो मोनो जे गोबां रोखोमनि ना बेखौ जोङो मोननो हायो। जेरैहाय नामा गुुर, नास्रोय ओ नास्रोय बर' खांख्राइ ओ गांजेमा बेफोर खौ जोङो दैमायाव मोननो हायो आरो बेबायदि दिनो बर' फोरा मा खालामो दैमाखौ थांनानै दैमायाव बान्दो थेनानै ना खौ हमनाय बेखौबो जोङो नुनो मोनो। बेनिखायनो दैया जोंनि था खाय जोबोद गोनांथार आ रो मानसिनो दैखौ नांगौ जायो बेनिखायनो दै गैयाब्ला थांना थानो हानाया गोब्राब। अब्ला आं नोंथां खौसो सोंनो सानबाय नोंथां। आरो दैमानि सोमोन्दै माबाफोर बुंबावगोन नामा?
औ नोंथां। दैमा होनना बुं बुङोब्लाथ' बिथां एसे फोरमायलांखाबाय ओ दैमा दैमाजों मानसिया ओ जा मुलाम्फाबो बेफार खहाबो ओ मुलाम्फा होनोब्ला दैमानि दैखौ जोङो ओ जा आबाद आबादावबो बाहायनाय जायो आरो लोगोसे जा जा जा दैमानि दैखौ ओ जेनेबा मैगं थाइगं बायदि फिसिनायाव जोङो दैखौ होनो हायो लाना फैनानै जेनेबा ओ जेराव दैमा खाथि खालायाव थानाय मानसिफोरा आरोना। ओ बेनि अनगायैबो जोङो ना सारना जानो हायो। आ बेवहाय जा दैमा खाथिनि खाथि खालानि मानसिफोरा ओ गोबां ना खांख्राय बायदिसिनाखौ हमनानै जायो आरो लोगोसे बेखौ फाननानैबो नखरखौ सुंथानो हायो आरो ना ओ खायसे खायसे मानसिफोरा जा दैमानि ना बेखौ सारनानै ओ जा हाथथायाव बाजार बे बायदियाव फाननाय जों नुनो मोनो आरो फाननानै जा बे रांखौ रां मोनो। बेजों गावनि नखौ सुंथानो खौ जों नुनो मोनो। आरो लोगोसे जा बेनि गाज्रि आरोना ओ गाज्रि आखु दिमान थाङोब्ला जोंनि जा आबाद थिलि ओ जेराव जाय सुबुंफोरा दैमा खाथियाव थानाय ओ जा बेवहाय आबाद मावो ओ जेब्ला दैमाया बांद्राय अखा हायो अब्ला दै लोमो जेब्ला दै लोमो अ ल्बा जो जा मेगं थाइगं अ मैगं थाइगंनि आबादथिलि बेखौ गासैखौबो लोमफबजोबनानै गाज्रि खालामो आरो लोगोसे खाथि खालायाव हानाय न बां ओ बायदिसिना ग दै मेल लोमसाव ओ दैमा दैसानि खाथियाव थानाय ओ जा सुबुं फोर बिसोरो आलाय सिलाय जाजोबो ओ आलाय सिलाय जानायनि जाहोनाव सोरबाया ओ जेनो जेराव मेरावनो जेराव दैमा दै सा गैया
औ औ
ओ इनि लागि माने स्कुल फरायसि फरायसालिमाफोराव थानांगौ जायैयो ओ जायनि जाहोनाव गोबां खस्थजों ओ बुस्थ बो जायो आरो ओ बेनि अनगायै नोंथां खौ मोनसे सोंथि ओ जा दैबाना बेखौ होबथानो थाखाय नोंथाङा मा बायसा जेन एबा हाबा मावबा मोजांजा सानो
औ औ नोंथाङा दा एसे सिगाङाव जि बुंलांबाय बेयो सै बाथ्रा दैया जोंखौ मोननै बाहागोआव ओन थाङा बुंबाय बे जाबाय खहानि फारसे आरो मोजाङै फारसे आरो नोंथाङा जि बुंलांबाय गासि बो बेस थो बाथ्रा दा नोंथाङा जि सोंदों जे ओ दैबानानि खहा जानायनिफ्राय जों माबायदि रैखाथि खालामनो हागोन बेनि सो मोन्दै नोंथाङा सानदों नंगौ जोङो दै बानानिफ्राय रैखाथि खालामब्ला जोंनो
औ
जोङो सुइस गेट बेखौ बनायनांगोन। आरो बेजों लोगोसे ओ जोङो ओ दैखौ हमथानोब्ला जोङो मोजां यै बेखौ बनायनानै बिनि गेजेरजों जोङो दै खौ हमथानो हागोन आरो बेजों लोगोसे जुदि ओ दैमाखौ बारनो थाखाय जायगा गैया ब्ला बिनि गेजेरजों जोङो दलं बनायनानै बेखौ जोङो बारहोनो हागोन। आरो बिनिफ्राय जोङो रैखाथि मोनगोन आ-आरो जोङो बे दैमानिफ्राय रैखाथि मोनोब्ला जोङो सायथ सायथ बे खौ जोङो वाल बानायनायनि होनांगोन अब्लासो जोङो बे हा खुरखानायनि फ्राय जोङो रैखाथि मोनगोन। जुदि जों वाल खौ बनायना होआब्ला बे हा खुर खांनानै बियो जोंनि हाफोरखौ खुरखानानै खहा खालामगोन बेनिखायनो जोङो बे दैखौ हमथानोब्ला आरो खाथि खालामब्ला जोङो सुइस गेट गिदिर बनायनानै बिनि फ्राय जोङो दैखौ एसे एसे हगार नानै आरो बिनिफ्राय साइदथिं जोङो जुदि वाल बानायनानै होयोब्ला जोङो रैखाथि होनां हागोन आरो नों थाङा बेनि सायाव दै-दैनि सायाव आं सोंनो सानबाय नोंथाङा दैखौ जोंनि मानसिनो लोंनायाव मानो प्रयजन बेनि सोमोन्दै बुंनो हागोन ना?
औ ओ जोंनि देहायाव जा ओ दैनि गोनांथि बेयो जोबोद गोनां जायो आरो दैया देहा नांगौ जायो सरासनस्रायै दै गैयाब्ला मानसिया थांनानै थानो हाया जेरै ओ बारहावायाव अक्सिजेन गैयाब्ला जों मानसिया थांनानै थानो हाया थिग बेबादिनो दैयाबो जोंनि देहायाव नांथारगौ गोनांथार जोबोर गोनांथार मुवा आरोना बेयो। जेब्ला मान सान्दुंङाव थाबाय थायो अब्ला जोंनि जा गारमा गारमाया रानखांजोबो। अब्ला जों दै लोंनांगौ जायो औ दैखौबो जोङो बांद्राय लोंनाङा दै खौ जोङो जे ओ ओ माहोनो बियो हिस लोंनांगौ आरो
औ
नांगौ नांगौखिनिखौ जों दैखौ लोंनांगौ। नाथाय बांद्राय लोङोब्लाबो जोंनि देहानि थाखाय मोजां नङा। ओ जेब्ला दै बांद्राय लोङोबा जोंनि देहायाव जा आ दै बारा जानाय होनना बुङो आरो। बर'आव आ बे जायो बे बेरामा जायो। बेनिखायनो जों दैखौ बांद्राय लोंनाङा। आरो दै खौ मान नांगौ होनोब्ला जोंनि सरा सरासनस्रा जिउआव औ दैखौ नांखागौ मानोना जों आबादानो माव ओ बा मैगं थाइगङानो गाय ओ बेफोरावबो दैेनांगौ जायो आरो। गासैबो जिब जुनार जिब जुनारनिफ्राय बिफां लाइफांनि फ्राय गासैबो जिनिसनिनो दैखौ नांगौ जायो। जा गोथां मुवा बेसाद बिसोरनोनो दैखौ नांगौ जायो। बेनिखायनो जोंनि जिउआव दैया जोबोद गोहोम गोनां मोनसे ओ मुवा आरोना ओ बेनि उनाव ओमफाय जों दा दै गुबुंलेनि बा एसे बुंनोसै आं नोंथांनो जों दै खौ दैमा दैसाखौ जुदि जोङो मोजाङै लाखिनो गोसोब्ला आरो ओ जोङो दैमायाव प्लास्टिक प्लास्टिक बेफोरखौ गारनो नाङा। जिहेतु प्लास्टिकआ जोंनिया ओ गिलिलाङा आरो ना ओ गोमा लाङा। प्लास्टिकआ दैमायाव गारोब्लाबो सेवलाङा बे प्लास्टिकआ थाबाय थायो। बेनि खायनो जोंनि दैया गुबुंले जायो आरो। बेनिखायनो जों बेखौ गारनाङा। दैमाया दैसायाव जों जेबो बेफोरबाय सा गारनाङा आरो। नोंथाङा बेनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा बे गुबुंलेनि सायाव?
औ हागोन जे नोंथाङा जे दाब बावै बुंलांबाय बेयो सैथो बाथ्रा जोंनि मो जोंनि थाखाय दैया जोबोर गोनांथि। आरो दै जोङो दैमानि दैखौ जोङो मानसिया लोंनाय जाया मानो होमब्ला दैमानि दैया ओ गुबुंले बेनिखायनो जोङो दैखौ डाइरेक्टहै जोङो लोंनो हाया बेनिखाय खायनो जोंहा गाव-गाव नखराव गामिफोराव दैखर थायो बे दैखरनिफ्राय बोखांनानै बेखौ फिल्टार खालामनानैसो जोङो लोंनाय जायो। बेनिखायनो देहानि थाखाय जि नांगौ जानाय मोजां दै बेखौ जोङो लोंनानै देहानि थाखाय जोङो थाजिम खालामो दा नोंथाङा बुं दों दै गुबुंले जानाय खौ होबथानो थाखाय गुबुंले जानायनि सोमोन्दै नोंथाङा बुंनो ओ खावलायदों बे खौ बुंनो सानबाय दिनै जोङो नुयो जेन माबोरैहै जोङो हमथानो हागोन होनोब्ला जि जोंनि आथिखालाव खा थिखालाव थानाय गोबां गेदेर गेदेर कम्पानिफोर दङ कल कार-कारखानाफोर दङ। जेरैहाय बिनिफ्राय गोबां मैला फोरा दैमायाव गोग्लैहैयो आरो दैमाया गोग्लैनानै गुबुंले खालामो आरो बेल' नङा दैमायाव थानाय ना फोराबो बे ए मैला दैनि गेजेरजों गुबुंले जायो आरो जोंनि दैयाबो बे ओ कल कालकारानिफ्राय जि फैनाय मैला दै बेयो सरजाबफानानै बियो मैला जालांनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बिनि गेजेरजोंनो दिनै जोंनि थांना ओ थानाय जिबनावबो बे दैफोरानो जों मा खालामदों देहाफोरखौ नस्थ' खालामदों। आरो बिनि थाखायनो गोबां जिब जुनारफोराबो बे दैखौ लोङोब्ला बेनिफ्राय आ मैला दैखौ मोलोंनानै बेफोरनिफ्राय आ गाज्रि बेबायदि बेमार जानानै थैनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनदों बेनि ओखायनो जुदि बेखौ जोङो ओ खालामब्ला बेफोर दै हरनायफोरखौ जे कल खालामफ्राय दै मैला बेङो बेफोरखौ जेन दैमायाव हरालासिनो गुबुन जायगायाव मोनसे आ आलादा जायगायाव हरोब्ला बे मोजां अब्लासो जोङो बे दैमाखौ जोङो मोजांङै गुबुंहै जोङो लाखिनो हागोन अब्ला नों नोंथाङा माबाफोर आरो बुंबावनो? दं नामा?
ओ आंहाथ जेबो बुंथनाय गैथला जा बुंलांबाय बेफोरखौ जेबो सैथो जोब आरो थांजों रायलायना जोबोद ओ गोजोननाय मोन मोनबाय गोसोखौ नोंथाङा जा जा फोरमायबाय बेफोरो खौ आं जोब मोजां मोनबाय नोंथां‌जों राइलायना जोबोद गोजोननाय मोनबाय साबायखर थाबाय नोंथां गोजोन्थों।